औ।
सोर सोर दं।
आब दङ ओंख्रिया आलुसोमोन
बेदर गैया।
निसिनालाय।
जोंना लाव आलु सयाबिन। खोनाबाय।
औ। मा खालामदों दालाय।
उन्दुदोंसोमोन नामा रा नोंलाय आंना दथियावसो दङ।
ए आं दा
खामानियाव दं खामानियाव खामानियाव।
उम उन्दुनानै सिखार नानै दासो दुगैखांदों आं।
रायलायनायखौहाय उन्दुनानै सिखारनाय खोनाखादों। सोर सोरजों रायलायहरखो?
गैया मैयाल' रायलायनाय जादों।
साबेसेजों रायलायखो?
सासेल'। मानसिफोरखौनो मोनाखै आङो।
न' नोङो एफाग्राब लोगोफोर दङ। रायलाय हरबानो जायो। जोंनियावनो दंजोबथारो माथो मानसिफ्रानो। बिब'जोंबो रायलायनो हागोन ना नोङो
डाउलड खालामाखै बियो।
उम हो। जायानो बिनाव।
आंबा रायलायनायफोर ए रायलायनायफोरखौनो दाबो रोङाखै आङो मायाबा मायाबा थांफ्लांनोसो नागिरो।
आंबा मिनिफ्र्राङो मालाबा
मिनि नांगौब्रा समावहाय मिनिनांगौ
माथो मिनि नाङा
सम समाव मिनिनाय ह सिगां रायलायनायनिफ्रायलाय माथो मिनिनाय मिनिनायल' जागासिनो जोंनालाय आना दासो सा थाम जादों
दासो नोंजों सानै आरो आंनाव हरफिनबावनो माबोननाय
औ नों हरफिनबावनो हागोन ना
औ
आरामसे हरलाय मालाया नै आं खामानियावनो दं होननानै बुंखाबाय आं बै गारि खारनाय मानाया खोनाफैजोबोलै हा खोनाया
थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय थांलाय फैलायसो रायलायगासिनो आं गारि बेल दामनाय खोनादों दा?
औ
उ बे होनबा गोजौआवसो सिनि थालायावसो गाखोनानै रायज्लायफैदों नङाबाथ' बिरादनो
गैया सुमुसिनाव हरफिननायाव खोनायाखै दानहर फिनदोंसो आङो
उम उम टावार नांनाय जायगा जानांगौ टावार नांनाय जायगा
ओम
थावारनांबासो जायो नङा बाबथ' खोनानो नागिरबावबा बबावबा
ओम
जारला जाथारो टावन नांनाय जायगायाव थायाबाथाय
फोरोंहैनाय गैयाना आंना
जोंनि माव हा?
ओमहो थाङाखै, गाबोनसो लिंहरदोंमोन।
दंनायालाय दङ ओमफ्राय आं थांनोनोसो समानो मोनलाना नै। बोरै थांनो ओरै खामानियावबो नांथाबनानै थानांगौ जाहैबाय। जि रिंगायाव हाबोबा मोनानि दाइन गु जाहैयो।
औ।